हेल' नोंथां अ खोनादोंना?
हेल- हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा एसे आं मोनसे आयदानि स फोरमायनो हागोन ना? आयदाया जाबाय नाफामनि बागै एसे आंनो फोरमायनाोलाय।
औ नोंथां हागोन हागोन नोंथाङा आंनि खोथाखौ खोनदोंबा?
औ-औ-औ।
औ दे बिदिब्ला आङ नोंनो नाफामनि सायाव फोरमायनोसै ना नोंथां। औ दे ओमफ्राय दां जों थ' गिबियावनो जोङो नानि गोनांथि जागोन नङा होमबा नाफाम बायनो थाखाय औ नाफाम बायनो थाखाय जोंथ' गिबियाव जोंनो नानि गानसैायो
औ-औ
बिनि थाखाय जोङो जेन बे दैज्लां बोथोराव जेब्ला जों अखा हानानै दैबाना जायो जोंनियाव नङाोमा नोंथां दैबाना जेरै जोङो सोरबा खबायाइ सोरबा सेन बिदि बायदि सोरबा जे सारि न' मोनथां?
औ-औ
बेमफ्राय बिललिआव जोङो ना फिसा फिसा मोननाय एबा ना फिसा खायफाबो ना फिसा मोनो खायफाया गेदेर मोनो। खायफाया ना फिसा फिसाखौ मा खालामना मोनथिगोन आरो नोंथां नाफाम बाहायनो थाखाय बै ना फिसा फिसाखौ जोङो हमना लाबोनानै
औ-औ।
बि गो जाबाय सोरबा फिसाखौ जों नाफामनायनि थाखाय बै सान्द्रियाव जोंनि बे सान्द्रिगायाव जोङो आरामसे बेखौ ओ फोरानना दोननानै बे सान्दुं जोङो बि खौ जोङो फोरना दोनो नोंथां।
औ-औ।
ओ मालाबा सानाव मा होनो बे सान्दुं फैया नालाय बै सान्दुं फैयोबा जों बै जिगाब गिसिखौ जोङो बै ओ औवानि आथिं आरो बे थखन थुनानै मोनथाम बे सान्द्रिखौ जोङो ओ सारनायखौ जों होनाय जायो सायाव ओफ्राय सिाव सिंहा जोङो अरखौ सुनाय जायो आरो जिगाब बे एसे दै साननाबोखायसो बे थङ आरो बे मानो होनबा बे टाबजों बियो गोरान जानो थाखाय जोंनो बिदि जोङो खालामनाय जायो आरो नोंथा।
औ-औ-औ।
औ बेनि उनावथ' जोङो बेखौ फोरोंखांनायनि उनाव जोनो आरो नैथि खेबाव जोङो नांगौ जायो मा होनो बेखौ थास' बुारनांगौ मोजांनो थास' बुगा जेबो सोरबा थास' गोसोमनि बुगाबबो जोंनो नांगौ जायो आरो नोंथां। नाफाम बानायनो थाखाय
औ-औ।
बिनि उनाव जोङो बिदिनो नाफामखौ जोङो जिथास' हो आरो बै नाजों लोगोसे जोङो देफायो आरो नोंथां ओ खायफाबा बिदिनो आथिखालावथ' गोबां नुनो मोनो न' मोनथां। औ बे मिक्चारसो खायफाबा मिक्सार मेसिंङाव होनाय जायो बेखौ। ओ फिसा फिसा थास'खौ हानानै ओमफ्राय खायसे आरो नै जोंनि दिंखिया सासे लुरालाव आरो नोंथां।
औ।
बिदिर दिन दि दैखांनायनि उनाव बेखायसो बै नाफामखौ जोङो
औ औ।
एसे बे देखांनायनि उनाव जों लारु सोरबा बिदिनो फिथा बायदि लारु बाननानै दाब्लाबायनानै बेखौ जोङो आरो एसे फोरोंबावो आरो, सोर फोरोंबावनायनि उनाव जोंङो पुवेमनि ओइ बे बथल पुवमदि बे बे दोङो नोंथां बेखौ जोङो बेवहाय सोनानै दोननो दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
औ बेदि बेखिनियावनो दा नोंथांनाव आंङो मोनसे सोंनोसै बे साम'जों ओ साम'जों ओ सबाय माबायदि बानायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन सामथ' जों दा ओरैबायदि दि मा होनो जों दा साम'खौ दंग', हाखर हेल' नोंथां सं नानो दंग' हाखर बायदिसिनायाव खननानै लाना फैयो आरो खनानै लाना फैनानै बे- बेखौ खानसे दैयाव एबा मा होनो गामला नङाबा सिखुन जाया बाल्थिं मा बायदि बुस्थुफोराव सोमनानै दोनो। सोमना दोननानै खानसे सोमना दोननानै इखो सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ बरिया साफानो सायो, बेखौ बरिया साफानो सुयो।
औ औ।
मानो सुयो आरो आखाइदो बरियानो माबानानै, बेखौ सुनानै बरिया साफानो ओमफाय बाजार बाजार बाजार नङाबा हाथाय बाजारनिफ्राय मा होनो सबाय सबायाइस लाना फैयो सबाय लाना फैनानै बेखौ बरिया साफानो सबाइखौ फार्टावनो सबायखौबो सुबाय इखोबो सुबाय साम'खौबो सुबाय मोजां सुनानै बेखौ बोराइ साफानो मा होनो फार्स्टावनोब सब-सबायखौ गोदौहोग्रोनानै गिबियावनो सबाइखौ गोदौहोग्रानै साम'खौ होयो होनानै बेखौ जायो आरो संनानै। उम्म बिदिनो
औ।
आरो आं मा होनोमोन नोंथांनियाव मोनसे माबानि सायाव दाउट जाबोदों मोनसे माबानि सायाव सोंनो सानदों। मा होनो नोंथाङा माबानि सायाव माबानि सायाव बुंनो हागोन नामा आंनो? जेरै मा होनो अनला खारि आरो माबा मा होनो दाउ?
औ औ। खोन्था हागोन आं बेलाय जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोनाय आरो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय मेगं नङा' होमबा बे मेग ख्रिया बेदर मा होनो बर'नि थाखाय औ औ दे जोंनो अनला खारि आरो बे दाउजों संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो दाउनि गोनांथि जायो नङाहोमबा नोंथां? औ औ। बे दाउखौ जोङोथ' खायफा आथिखालाव जोङो गोबां थाखायो न' न' गावा न' न' गावनि न' न' न' न' नङा होमबा' नोंथां औ औ बे न'आवथ' थाखायो बे बेखौ जोङो बेजों संनो थाखाय जों बे दाउखौ जोङो से गिबियावनो ओ हमनानै सिथारना लाग्रो आरोना गिबियावनो सिथारनानै बेखौ जोङो सावो सावनानै ओ आरामसे जोङो थाङो बा लाइ बिलाइ लानानै जों बेखौ गोदायो नङा होमबा नोंथां।
उम
औ गोदाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रावना लाग्रो गिबियावनो
औ
औ बिनि उनाव जोंनो अन गुन्दैनि गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां? औ अन गुन्दैखौबो जों आरामसे बिदिनो ओ
आरामसे सो दसे सोमना दोननानैनाय बेखौ जोङो आथिखालावथ' जों गो बांखौ नुनो मोन्दों नङा नो खोथाबो सोराबा मिक्साराव दैयो सोराबा बिदिनो ओ लुलारफ्राव देरलाबायनाय नुनो मोन्दों।
औ औ
बेनि उनाव ओ! देखनानै लानाय उनाव बेजोंनो जोङो आरामसे दाथ' जों गिबियावनो बेदरखौ एव एवखाना लाखादोंमोन नालाय औ बिनि उनाव जोङो दै सारायाव जों बे सारायाव दैखौ एसे होनानै एसे माने एसे गोबाङानो होयो जेनै एसे
औ
होनानै बेवहाय जों जेब्ला जोंनि बे दैया ओरैनो बा बा एबा द' एबा जि मिनिटनि उनाव बि दैया जेब्ला गोदौवो ग्लब ग्लब ग्लब गोदौबा नोंथां बेहाय जोङो अन गुन्दैखौ आरामसे जोङो बेवहाय सारनानै होयो जेराव फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै ओमफ्राय बेयो गोदौबोबाय थायोना नोंथां औ गोदौबाय थानाय उनाव जोङो बेखौ जोङो उनाव जों बिदिनो गोदौहोनानै बिदिनो जिबा जिबा मिनिटआव आराम जोङो बै बेदरखौ बेवहाय होनाय जाया नोंथां।
औ औ
होननोसै दा नोंथांनाव आं मोनसे सोंनिदि जों बे औवा मेवाइ आरो अनला खारैखौ नोंथां आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औवा मेवाय आरो अनला खारैनि बागै औवा मेवाया आरो दा जोंनिया आथिखालावथ' गासैनिबो बारि बारि औवा औवा बिफां थायो होनबा ना बे बिफाङा जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो अब्ला बे औवाया गाजा बेरजोबो बरिया गाजा जुदि गाजा बेरोब्ला बेखौ बरिया न'नि सोरबा खासे दाननानै लाना फैनानै बेखौ गिबियावनो दैयाव बाल्थिंआव सोमना दोनो सोमना दोनबा बिनि गाज्रि बुस्थु जिनिरफोरा खारजोबो नालाय सोमना दोननानै बेखौ बिनि बिगुरखौ जिरनानै बेखौ हायो हाना हानानै बेखौ बेयावबो अनला खारियावबो जेरै अन गुन्दै मा होनो मा होनो बेयावबो बेरै अन गुन्दै नांगौ जायो औ औवा मेवाय बेखौ होना दोननानै बेखौ अनला खारै अन गुन्दै खालामनानै बेखौ जिखुनु जाया बुस्थुजों जानो हायो आरो बेखौबो दाव जोंबो जाजायो बेखौ आरो नों नादोबो जाजायो बेखौ आरो मा होनो औवा मेवाइखौ आरो सोरबा फोराननाबो दोनो फोराननानै बे बेखौ रानखांबा मा होनो बेखौ औवा मैखि होनना बुङो औ औवा मैखि बेखौ बरिया गोबाव समनि थाखाय जानो हायो आरो बासायना दोननानै मैगं गैयाबा गैयाबा जाजायो बेखौ आरो मा मा होनो फोरा माबाखांनायनि उनाव मा होनो बियो जेब्ला माबाना दोनो बेखौ जमायना दोनो स्नि साननि थाखाय होमबाना बेयो गोगखै जायो गोगखै जाबा बेखौै मै-मैखि ओरैनो मैखिखा नालाय नामानो बेखौ जों नादो जाजायो गासैबो बुस्थुजोंनो जानो हायो आरो संनो हायो आरो बेखौ आं दा नों नोंथांनियाव मोनसे माबानि सायाव सोंनो सानबावदों बे जाबाय दिंखिया दिंखिया बिजौखौ मा-माबोरै बानायो
आदसा दिंखिया'याथ जोंनि बर'निनो गोबां
हेलौ नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथां?
औ औ खोनादों
जिं दा नोंथांदे सोंबाय दिंखिया होनना ना नोंथां ओ दिंख खिया दा जोंथ' जों दैज्लां बोथोर बैसागु बोथोर जोबोद मोननाय जाया नङाहोमबा नोथां ओ नोथां खोनादोना नोथां दिंखिया औ दिं खियाखौ जों जेनेबा जोंनाथ' जोङो दिंखियाव जों बर'नि मैगङलाय दिंखियाबो बेखौ जोङो बांसिनानो जोङो बेवहाय जोङो बैसागु बोथोर बांसिन जानाय जायोदां बेखौ दिंखिया भाजा होनानोसै बेखौ सोरबा बिदिनो दिंखियाव जोङो आरामसे फोथारफोराव मोनलाबायो जंगल जागायाव जों बे दिंखियाखौ मोनो बे दिंखियाव जोङो खानाला बोयो आरो आरामसेनावहाय नोंथां बेखौ ओमफ्राय जों आरामसे बिदिनो नादों एबा बेदर दोंबो संना जाजायो आरो नोंथां बिदि ओ बिखो जो ओ आरामसे एवनानै बिदिनो संना जायो आरो नोंथां दा नोंथारा आं मोनसे सोङो लास्ट मैथाजों खांख्राइजोंखौ माबायदि सङो खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ मानि सायाव होनदोंमोन नोंथां?
खांख्राइजों मैथा
खांख्राइजों मैथा खांख्राइखौ दा जों जोंनि बे खाथिनिनो दुब्लि खाथि खालायाव थांनानै खांख्राइनि दा जों खांख्राइ खिगालि बेखौ नुब्लानो जोङो बेखौ खांख्राइनि गाथा होननानै बुजि मोनखायो नालाय बेखायनो जों खांख्राइखौ हमनानै हमनानै बेखौबो दै सोमना दोनै बेबो जिनिर जाना थायो नालाय हा नांनानै जिनिजाथाबा बिनि आथिं आख आखायखौ गारनानै सोरबा आथिंखौबो आथिं गिदोरखौबो लाफायो जानो थाखाय खांख्राइनि आथि गदिरखौबो होफायो खाय फाया गथ'फोरनो होयो ओमफ्राय बेखौ आरो मैथा मैथाखौबोथ' जोंनि माबायावनो फोखायो नालाय जोंनि मा होनो दुब्लिनि हा हायावनो आरो फैब्ला मैथाखौ खाना लानानै फै मैथा बिजौखौबो खानानै लाना फैनानै खांख्रायदो गरि सा फानो संनाय संनाय जायो आरो
औ दा नोंथाङा बिदिबा जायास हरबो एसे थौबाय दोनथनिसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै औ नोंथां